औ।
औ औ औ। खोनादों।
अह।
अ ओ बिदिब्ला जोङो टपिकखौ लानि ओ बर'फोरनि सावरि बादालि जानायनि सायाव आरो।
औ औ जायो दे बेनि सायाव सावरायलायनोसै जोंङो।
औ।
उम।
उम सावरि बादालि होनोबाथ' जोंहा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ओ मावनानै दांनानै जाबोग्रा हारि हिसाबै माने ओ गोबां बिदिनो बयनिबो न'खर न'खर थांलायलायनानै सावरि बादालि जानाय बिदि गोबां जोङो नुबोदों आरो ओ ओ बिनि सोमोन्दै नोंथां दा बैसा गंसा
औ ओ जोंथ' गामि ओनसोलाव थाग्रा जाहैबाय। सिगांनिफ्रायनो जे ओ गामि ओनसोलाव जेरबायदि सावरि बादालि सलिबाय थायोमोन बेफोरखौ एसे नुबोदों। दा गोदोनि खौ नायनो थाङोब्ला गोदोनि मोनने जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन अब्ला बे समाव ओ गामि ओनसोलनि ओ फ्राय मानसिफ्रानो ओंखारलायनानै दा बर'फ्राथ' मा माइ गायनाय माने खेथिजों सोमोन्दो खालामनानै जिउ खुंबोग्रा जिउ खुंग्रा मोनसे जाथिना। दैज्लां बोथोर फैयोब्ला जोंहा माइ गायो। बे टाइमफोराव जोङो नुयो ज' ज' ओंखार ओंखारलायनानै माइफोरखौ गायलायनायखौ नुनो मोनो। जायोमोन ज' ज' ओंखारलायनानै हालौओमोन बेफोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय ओ आ थिखालाव बेफोरबायदि माने ज' ज' खामानि मावलायनाय बे खामानिफोरखौ एसे खम बिबाङै नुनो मोननाय जाहैबाय फ्राय नुनोनो मोननाय जाला आरो। दा गोदान मुग गानि जुगबो जाहैबाय नालाय माने ओ जेरे हालौनाय होननानै बुङोब्ला गोदो मामोन ओ मोसौजों हालौवोमोन। गायनाय समाव ओ ओंखारलायनानै बयबो माने न'खरब्रै न'खरबा सय न'खर बेबायदि ज' जालायनानै हालौनोसैमोन बेबायदिनो हिनजावफ्राबो माइ गायनोसैमोन बेबायदिनो सावरि जालायनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो।
औ
ओ नंगौ जोनि जोंनियावबो जेनेबा जोंनि ओनसोलथिंजायबो आङो जाखिनि नुदों बिदि ओ सिगांनि समावहाय बयबो बिदिनो माइ गायनाय हालेवनाय बा न'खरनि माबा मोनसे सोरनिबा न'खराव माबा मोन‌ से जादोंबाबो माने बयबो ज' ज' थांलायलायनानै बिदि ओ सावरि बादालि जालाय लायोमोन आरो।
औ
नाथाय आथिखालाव माने गोबां सोलायनायखौ ओ नुबाय आरो जोङो जेनेबा सिगांनि जों ओनदै ओनदै समावहाय बिदि ज' ज' मावलायलायोमोन खामानि नाथाय दायो बेबायबिदिखौ ज' ज' खामानि मावलायनायखौ नुुनोनो मोनला माने गोबां सुबुंफ्रानो गावबा गाव ओ गावबा गावनि जिउआव बा गावबा गावनो माने बेस्थ' जानानै थानायखौसो नुनो मोनसै आरो दायो। ओ बिदिनो जेनेबा हाजिरा बायदिसिना लानानैसो आथिखालाव माने न'खराव माबा मोनसे खामानि जायोब्लाबो माने हाजिराफोरजोंसो मावनायखौ नुयो आरो दाना।
औ समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे बेफोर गासिबो सोलायबोजोब्बाय।
औ।
माने ओ आथिखालाव गासाफ्रोमबो मासियानो माने खामानि ओ गाव गावनि खामानिजोंल' बेस्थ' थाग्रा जाहैजोब्बाय। उम थांना थानो थाखायनो बेफोरबायदि जालांजोबदों माने मुवा बेसादनि दामफ्राबो बांबाय नालाय ओ माने ओ नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ दिहुननो थाखाय बांसिननिफ्राय बांसिन खामानि मावनांगौ जाहैबाय बाय बेेबायदिनो लायनानै
खोनाफैयासै नोंथांनिखौ औ।
अ उम उम उम। दा आथिखालाव गोनोखोआरि मुगाबो जाबाय नालाय दा ओ ओ नांगोल जों हालेवनायनि सोलायै जोंहा ट्रेक्टरजों हालेवनो हाबाय ओ द से समनि गेजेरावनो जोङो गोबां बिबांनि हालौ ओ हाल एवनो हायो ट्रेक्टरनि गेजेरजों। दा बेफोरनि थाखायनो माखासे जोंनि ज' ज' थालायनाय हुदाफ्राबो एसे जोबलांबोहांदों आरो।
औ।
उम।
जोंनि जायगाफ्रावबो ओ सिगाङो बिदि ओ मा होनो सोरनिबा न' न' न' माने सोरनिबा न'आव बोलाबनाय बा माबा मोनसे खामानि जायो लाबाथाय गोबां गामिनि मानसिफोरा ज' ज' ओंखारनानै मावहैफायोमोन आरो। ओ माने नायनानै मोजांबो नाङोमोन आरो बयबो ज' ज' बिदिनो रायलाय होनलाय खामानि मावबाय ओ दाथ' बेफोरबायदि मावलियानो खामानि गावबा गाव ओ गासैबो गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' सासेया सासे सासेजों मोजाङै रायज्लायनोबो माने समानो गैना होननाय बायदिसो जाहैबाय आरो आथिखालाव।
औ दाबो बबेबा बबेबा गामिफोराव ओ हाबा खेराइफोराव ज' ज' खामानि मावलायनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बबेबा बबेबा जायगाफोरावथ' बेबायदि ओ ज' ज' खामानि मावलायनायखौनो नुनो मोननाय जाला जेरै जोंना माखासे गामिफोराव मा जायो ओ हाबा जायोब्ला ओ दा निमन्थ्रन होयो ना बेनि निमन्थ्रनाव ओंखाम खुरनाय ओ स्टेज बानायनाय बेफोर खामानिफोरखौ रायजोफोरनि थ्रयैनो मावजोबनाय जायो आरो। माने ज' ज' ओंखारलायनानैनो आरो बय बाबेबा गामिफ्राव नुनो मोन माने गाससिबो खामानिफोरखौ माने फैसा होनानै मावहोनाय जायो आरो गामिनि मानसिफ्रानो रावबो मावनो समखौनो मोनलायला।
औ। बेफोरनोसै आथिखालाव माने बिदि सावरि बादानि जानाय होननानै बुङोब्ला गोदोनि बायदि खामानि मावलायनाय मानाय बिदियाथ' गोबां खमानो जालांबाय गैलियाखौनो बुंजासिगोन आरो बे हाबा हुखा बा बोजाब फोरबो बेफोरबायदिफ्राव माने एसे एनै ज' ज' थांलायलायनानै मावलायनाय ओ बेखिनिखौल' नुनो मोनसै आरो आथिखालाव
औ दा बेफोरखौ नाहरोबा नुनो मोनो फैगौ द जि फैगौ जि बोसोरसोनि उनफोराव माने ज' ज' थानाय माने ज' ज' खामानि मावलायनाय बेबायदि ओ हुदाखौनो नुनो मोनै बायदि जाहैगोन होननानै बुंनो हाहरो माने
औ उननि फैबाय थानायफ्रा माने सावरि बादालि होनबा मामोन माबायदिमोन माने जमा जमा खामानि मावल नाय बेफोरनि सोमोन्दै माने बिसोरो मोनथियानो जाहैसिगोन आरो
औ दा उननि जेनेरेसनफोरनियाव मोनसे कुइसन सोङोबा सावरि सावरि बादालि होनोबा माखौ बुजियो बुङोब्ला बिसर आनला सानला जासिगोन आरो बिनि माने ओ फिननायखौ होनो थाखाय।
औ।
ओम सावरियाबा माखौ बुङोमोन बादालियाबा माखौ होनो ना बेबायदि गुथुमु जाहैसिगोन आरो बिसोरो ना।
औ औ।
ओम।
बे सावरि बादालि होननाय सोदोबानो माने लासै लासै माने गोमालांजोब सिगोन होननाय बायदि जागासिनो दं आरो जोंनि गेजेराव।
औ दा नोंथाङा माबोरै बेबायदि सावरि बादालि जानाय हुदाखौ बर'फोरनि गेजेराव लाबोफिननो हागोन होननानै सानो
ओ आंनि बायदिब्ला आङो बेखौनो बुंगोन बि माने आथिखालावथ' बयबो ओ माने बयबो बेस्थ' जोंथु गावनि लाइ गावनि लाइफआव ओ बेनिखायनो ओ गामि ओनसोलाव जा टाउन सहर नियाथ' बिदि सावरिबाादालि जालाय लायनाय बिदि बि आं गैखालायानो ना गामि ओनसोलाव जा थायो सुबुंफोर बिथांमोनहा माने ओ सम मोनोब्ला आरो जुदि सोरनिबा न'खराव खामानि मावदोंब्ला बा माबा ओ सम मोन माने ओ जमा जमा थांनानै मावहै फालायलायोबा आङो माने मोजां मोनगोन मोजां माने मोजां होननानै सानो आरो जेनेबा सम गैयाब्लाथ' जेबो नङा नाथाय आ आथिखालाव हाबा रावबो नुनो मोनो जिहेथु ओ बिदिनो थेन हाउस लाबो बे थेन हाउसनि मानसिफोरखौनो मावहोबाय आरो ओंखाम रानग्रा माय रा आजिखालि माने गुबुननिफ्रायनो माने फैसा बा रां होनानैनो मोनबो आयो ओ बेफोरबायदिबा माने जोंना बिदि जमा जमा रायजोफोरनि खामानि मावलायनाया हुदायानो गोमालां सिगोन बायदि मोनो आरो बेनिखायनो ओ हाबा हुखायाव खामानि मावलायनाय आरो बिदि हाबा हुखाफ्राव ओंखाम संखाम राननाय बेफोरबायदि हुदाफोरखौ लाखिबाय थायोब्ला आङो मोजां जागोन बायदि औ मोनोआरो नोंथांनि बायदिब्ला नों दावासान
ओ दा जोङो ओ ओरैबायदि लानो हायो जों बांसिन जोंनि गामि ओनसोलाव थाग्रा मानसिफोरा मा टाउन ओनसोलाव माने माइग्रेट जालां जोबबाय आरोना बास फाय लांजोबा माने सोरबाया एसे साख्रि मोनबाय मा मोन सो जा साख्रि मोनबाय बियो गावनि जोनोम जायगाखौ गारनानै माने टाउन ओनसोलाव होसोलाङो आरो दा बे गावनि जोनोम जायगाखौ गारनान टाउन ओनसोलाव होसोलांबाय नालाय माने गामिजों बारा सोमोन्दो गैयि बायदि जाहैबाय बियो गामियाव नामावल' ना ओ नाम माने ओ हाब थाबाय ओ मोनसेबो खामानियावनो बियो नुजाफैनो हायि जाहैबाय ओ दे बेबायदि जायोब्ला माने ओ जोंहा गामि ओनसोलाव माखासे प्रग्रामफोर खुंनाय जायो आरो जेरै बैसागु बोथोर जायो बैसागो बैसागो फालिथायखौ जोङो माने ओ जोंनि आमाइ थख्ल' होननानै बुंनाय जायो नङा होम्बा? उम बेबायदि मोन से गिदिर गिदिर फेस्टिभेल माने फोरबोफोर फालिनाय जायोब्ला बे फोरबो फालिनायाव माने बिथांमोनखौबो एकदमबारे माने मास फैथारनो गोनां खालामनानै माने ज' ज' ओंखारलायनाय बे हुदाखौ खालामोब्ला माने ओ जोंनियाव माने ज' ज' थालायनाय माने
खोनाफैयासै नोंथांखौ
हेल'
खोनादों ना
औ औ खोनादों दे खोनाबाय नै एसे खोनास्लाबाखैमोन
दाथ जोंना समाबो जाखाबाय ओ बे ट्रपिकखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा औ उम